हेल हेल खोनायाखै
हेल।
औ हेलौ औ खोनादों ना?
हेल
खोनादोंनाा औ-औ खोनाबाय। खोनादोंनाा नोंथां? औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं? हेल नोंथाङा दायो औ बारा खोनायाखै औ औ‌ औ नोंथाङा दायो मा‌ खालामगासिनो दं होनदों
आं दा ओरैनो दङ नआवनो ओरैनो दङ आङो दा।
अ अ अ अ अ आं नोंथांनो कल खालामनाया जाहैबाय नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांनो कल खालामदोंमोन रायलायनो हागोन ना?
औ हागोन दे हागोन
अ नोंथांनि ओनसोलाव दासान्दि आबादा माबायदि सोलिगासिनो दं बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
आंथ बारा मोनथिलायला लालै
नोङा दायो बोथोरनि मा आबाद मावदों?
दाथ मावनोसो लादों दैज्लांनि मा माइ गायनो लाहार बार
अ अ अ औ औ औ औ अ नोंथांनि ओनसोलाव नारें आबाद मावो दा?
औ मावो मावनायालाय।
औ औ औ ओ नारेंनि माने माबायदि बिनि मार्केटआ एसे खिन्थानो हागोन नामा?
मार्केटआथ' दा बिराद गाज्रि।
ओ ओरैनो बेसेनफोरखौ मिथियो नामा नोंथाङा
बेसेनाथ दा नैजौनिफ्राय थामजौ बिदियाव सोलिगासिनो। दा माने प्रडाक्सना ओ बस्था प्रडाक्ट बारा ना दा
ओरैनो ओ जुदि माने प्रडाक्सोना खम जायोब्ला दामा बेसेसो थाङो?
प्रडाक्सन खम मा गोजां बोथोराव जायो ओरैनो बे समाव ब्रै रोजा बा रोजा बेसि
अ अ अ अ ब्रै रोजा बा रोजानि औ औ औ। ब्रै रोजा बा रोजानि फ्राय डाइरेक्टलि माने नैजौ सिमाव गाहायाव ओंखारबोबाय आरो ना।
औ।
औ बिब्दियाव लस जानाय बायदि मोनदाङो ना नोंथाङा?
बुंनो थाङोब्लाथ लस गैया माने फांसे बिफाङावनो बस्था मोनब्रै मोनबा ओंखारोना ओमफ्रायो जेला गोजां बोथोर फैगोन अब्लाद ओंखाराना बागान मोनसेयाव ब बस्थासे बस्थानै गाहामल ओंखारो।
अ अ अ ओ बे नारें औ औ औ औ
बेनि लस जाया आरो।
औ औ औ औ औ साननानै नायबा लस जाया आरोना।
औ
औ औ ओरैनो ओरैनो बे आबादखौ मावनायाव ओ माबायदि माने हासारफोर बाहायो नामा हासार आरो दै बिदि बाहायनाय जायो नामा?
हासाराथ' दानि दिनाव हासार होयाबानो जाखाया
औ
बिदिनो
उम उम उम
खोयो खायफाया रासायनारि हासार होयो। खायफाया ओरैनो अरगानिक गोबोर हासारफोरजोंनो मावो आरो दै आबोथ दैथ' नांगौ नांनाया दा अखा अखा बो थोरना अखा गोलैबाय थानाय दा होलिना मेसें बोथोराव होनांगौ
औ
जेसेनो औ जेसेनो दै मोनो एसेनो फिथाइ थायो फिथाइयाबो गिदिर गिदिर जायो।
औ औ औ औ
उम
बिदिब्ला बे आबादनि थाखाय एसे माने दै गोनां हा माने एसे जिब हाफोरा एसे मोजां आरो ना।
औ
औ औ औ ओ नोंथाङा ओरैबायदि सानो नामा उम जे जोंनि ओनसोलावहाय माने नारें आबादा आरोखि बे नारें आबादा जेब्ला दाम खमायोना दाम खमनि थाखाय मानसिफोरा माने बांसिन माने माने खानायाव एसे खस्थ जायोना आरो बस्थानियाबोथ दाम दङ। आरो गिदिर गिदिर बागान गोनां मानसिफोराथ एसे हाजिरा बा माबा माने पार बस्था बेबायदि मानसि लानानैसो खानो गोनां जायो नङा होमबा।
औ
औ बेबायदि खादावहाय माने हाजिरानो होनाय आरो बस्था बेबायदिखौ दाननानै माने एसे माने ओ लाब थाहैया बायदि नुनानै खायफाफोरा माने ओ खायालासिनो दोनो आरो खायालासिनो दोननायाव माने मोननानै सिरिलांजोबो। बेखौ नोंथाङास सानो नामा दे बे ओरैनो सिरिलांस्लाय स्लाय बेखौ माबा मोनसे माने जायगायावनो माबा मोनसे बेफोरबायदि इन्डास्ट्रि खुलिनानै जेरै आसार कम्पानि नङा होमबा
औ
औ जोंथ' दा ओ जानाय लोंनायाव जेसेबां मानि आसार जायो बेखौ माने ओरै सोनाब रायजोनिफ्रायसो लाबोनाय जायो नोङा होमबा? ओरै सोनाबनिफ्रायसो जेरै बेलेग माने बेलेग स्टेटनिफ्राय लाबोनो गोनां जायो। बेखौ जुदि जोंनि जायगायावनो जुदि माने ओम आसार कम्पानिनि आसार इन्डास्ट्रि थायोमोनबा बा जोंनि लकेलानो माखासे ग्रुप जानानै बिदि बायदि आसार खालामनानै जोङो जुदि सेल खालामनो हायोमोनब्ला ओ बे मोननानै सिरि लांस्लाय स्लाय बिनि फैसाया जोंनि आखायावनो थागौमोन बा जोङो जेखिनि आसार फोरखौ जायो बेखौ माने जोङो बेलेग स्टेटनि मानसिफोरनो हरनो गोनां जानाय नोङा बेनि फैसाया जोंनि आखायावनो थागो गोन बेबायदि नोंथाङा सानफ्राङो नामा
साननायाथ' सान सानोआनो सम सम माने ओ जोंहा जाय बेयावनो प्रडाक्सन दं नालाय जायगायावनो कम्पानि थायोब्ला जोंना मार्केटआ मोजां जायो।
औ औ औ।
मार्केटनि प्रब्लेम जाया आरो
औ औ औ माने जों गुबुननियाव सोनारनो गोनां जाया आरो ना? औ। बेजों लोगोसेनो ओ जोंनियाव दा गोलोम बोथोर ना गोलोम बोथोर समावथ' जोंनो माने जुस बेबायदि खा जुस लोंनो बिराद गोसो जायो नङा हबा नोंथां औ बे जुसखौबो जोङो बे नारेंनिफ्रायनो ओ बानायनानै जुदि जोङो जोंनि मार्केटआव जों फाननो हायोब्ला बेनिख्रुइ साबसिन माने जोंनि रांखावरि बिथिङावबो जोंहा डेभेलप जागोन। आरो बेजों लोगोसे जों गुबुननिफ्राय माने जों माखासे ओ ओ मा होनो मेडिसिन माने एकदम माने माबा माबि लगायदेरनाय मुवा माने बेबायदि जुसखौ जों गुबुननिफ्राय लोंनानै जोंनि देहाखौ लोरबां खालामस्लाय स्लाय जोङो माने एसे जोंनि लकेल लकेल माबायैनो ओ लकेल आइदिया खालामनानै माने लकेलआवनो जुदि फाननो हायोबा प्रडाकसन दिहुननो हायोबा बेनिख्रुइ साबसिन जायो होननानै सानफ्लाङोना नोंथां?
औ सानो
औ सानो ओम बिदिब्ला जोङो नारें आबादनिफ्राय जोंहा माने जों जुदि साननो हायोबा गोबां माने गोबां बिथिङावहाय जोंहा माने रां आरजिनो हायो जेरै फिथाइखौ जोङो मार्केटाव फाननानै जुदि दाम खम मोनोब्ला जोङो बिनिफ्राय ओ आसार बानायो ब्ला जों बिनिफ्राय दाबल प्रफिद मोनगोन नङा होनबा बा जुस बानायोब्ला जुस बानायोब्ला बेनिफ्राय बेसेबां प्रफिद मोनगोन जोंङो मोनै मोनथाम माने जोंनि प्रडाक्टस आ जोंनि जायगायावनो इउस खाबलामजाबाय जोंङो बेखौ माने जोंनिफ्रायनो बायनानै जोंनि जायगायावनो बानायनानै आरो बेवहाय जोङो माने लेबारफोराबो बेवहाय मावनानै जोङो गाव गावनि जिउखौ माने दाफुंनानै लानो हाबाय आरो नोङा होमबा?
औ।
औ बेवहायथ' जोंनो जुदि इन्डास्ट्रि खुलियोब्लाा लेबारनिबो गोनांथि जागोन ना
औ
दे औ आरो जोंनि ओनसो जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा माने जोंनियाव माने जोंनि जायगायाव माने इन्डासट्रि गैयिनि थाखायनो गुबुन जायगायावसो माने खामानि मावहैनो गोनां जायो। गुबुन गुबुन रायजोफोराव बेबायदि जोंनि जायगायावनो जुदि थायोबा जोङो गुबुन रायजोफोराव माने जोङो खामानि मावहैनो गोनां जानाय नङा आरो जोंनि जायगानि लेबारफोरा जायगायावनो मावनानै जायगायावनो जिउ खुंनो हागोन बेबायदि सानो नङा होमबा औ दा नारेंनि अनगायैथ' माइबो गायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ थायो।
औ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव माइ गायबाय नामा?
गायथवाखै गायनायालाय।
औ औ औ।
गायनायनि लाहार फाहार औ लाहार फाहार सोलिगासिनो।
औ माइ आबादा नोंथांनि ओनसोलाव मोजां जाय ना?
मोजां जायो नि खेथ्रआवथ' दा बिदिनोसै हाया दाथ' गासिबो सोलायबाय गोदोनि बायदि जाला जासाबो जाद्रायबो नङा। आरो नांनो बेनि बाराबो जाया। माने मिडियाम
माने जानो आन्थाखौ लाखिनानै फाननायनि थाखायबो जाहैयो दा?
जायो।
अ बिदिब्ला जानायजों लोगोसे औ औ औ औ माने नखर सालायनो हानाय बेबायदि सुबिदायाव दङ आर ना औ। दे बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय माब्लाबा सम मोनब्ला आरो नोंथांजों राय्लायबावसिगोन आ दोनथसै नामा नोंथां
औ जागोन दे।
गोजोन्थों।